हेल'। ओ खोनादोंना?
औ खोनादों दे।
औ जोङो दा मोनसे टपिक लानानै सावरायनो सानदों आरोना। जोंनि माने मिथिं बेयाव मोननाय माखासे बिफां लाइफांनि बिलाइ बा बेन्दों ना बा फिथाइफोरखौ जानानै जोङो माखासे मेडिसिन हिसाबै जों बाहायबोदों आरोना गोदोनिफ्रायनो बिनि सायावनो सावरायनोसै आरोना।
औ नंगौ थारैनो।
औ जोंनि मानि जोंनि देहायाव माखासे बेमार आजार जायोबा जोङो माने मिथिंगायावनो मोननाय माखासे मुवाफोरखौ ना बिलाइफोर बा फिथाइ बेदरफोरखौ जायो। बेखौ जानानै जोङो माने गावनि माने बेराम बा बेराम जानायफोरखौ जों माने सो खानानै लायो आरोना। बेयो दानिल' नङा ना बेयो गोदोनिफ्रायनो मानि जों जेब्ला हाग्रा बंग्रायावहाय माने रायजो जाबोदोंमोन। बे समावहाय मानि बायदि डाक्टार अजा डक्टारफोर गैयामोन ना। गिदि गिदिरमि मेडिकेल गैयामोन जायनि थाखाय माने जोङो गावनि देहानि औ जानाय माखासे जे बेरामफोरखौ जोङो सोखानानै लानो हाया। बिनि थाखाय जोङो मानि मा मोन गोन मा मोना माखासे मानि बिफां जेरै ना? मा होनो जों उदै थायोबा माने उदै सानानै जों खिबाय थायोबा सुमफ्राम बिजौ होननाय ना सुमफ्राम बिफां दङ मोनसे बिनि बिजौ खौहाय जोङो सुमफ्राम बिजौ होनो इ खौहाय माने जोङो जायोबा माने जोंनि उदै सानानै खिगानाया हामो होननानै जोङो माने फोथायबोदों आरो।
औ फोथायबोदों ओं आरो जाबोदोंबो सै
बेबायदिनो नोंथाङा आबो ओ मानि जेब्ला गुजुनाय जा बेराम जायो जोंनियाव माने जों बि मालाबा गुजुयोना अब्ला जोङो मा जायो बा मानि मिथिंगानि मा बेसादखौ बा मा बिलाइखौ जायोबा जोङो माने हामो होननानै मिथिनो मोनदो?
गुजुनाय जायोबाथ' जेनेबा जोङो थुलुंसि जे जों जायखौ बाथौ फुजिनायावबो बाहायो दै गोथार खालामनाय मानाय जेनेबा दै सारनाय। नङा होनबा? जेनेबा बे थुलुंसिखौ जोङो सेफ्लेनानै बा दै माने दै गुदुंजों अराव फुदुंनानैबाबो आरो जिखुनु बिनि रोसिखौ सेफ्लेनानै जोङो बेरे मोदै बेरे मोदैजों मिलायनानै लोंबाथाय हामो होननानै माने जों बाहायबो आरो दाबो बाहायगासिनो आरो। गुजुनाया बेजों बेखौ माने बेजों सोखानो हायो आरो गुजुनायखौ थुलुंसि बिलाइखौ। बिदैखौ सेबनानै लोङोबा बेरेमोदैजों। मिक्स खालामनानै लोङोब्ला बाथाय सो होखानो हायो गुजुनायखौ होननानै जोङो बाहायबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो।
औ।
आरो उदै सानाया मोनसे माबा ओइ बे खिफ लेवाबो दङमोन ना? खिफि बेन्दों होनो जे बेजों बे थोजाबाबो हामो होननाय खोनानानै खोनाबोदों आरो। ओमफफ्राय आङो एसेबां बाहायफेराखै लोगोआ बाहायफेरदों नामा
बेखौथ' मानि उदै सानायाव खिफि लेवा बेन्दोंखौ माने बारा माने खोनायाखै अब्लाबो मानि एसे खोनादों आरो एसे एनै।
ओं बेखौबो बाहायो होननानै आंबो खोनानो मोनदों ओमफ्राय आङो बाहायफेराखै आरो। बांसिनानो बे लोगोआ। बुंलांनाय सुफारि बिजौआनो आरो।
औ बिनि अनगायैबो खिनाय जायोबा। जों गोदोनि समाव मा खालामोमोन बे थाइजौ बिफां दंमोन ना? थाइजौ बिफांनि बै बिगुरखौ सानि बिगुरखौ हाख्लानानै, सिंनि बिगुरखौ माने बेखौ हाख्लानानै दैयाव सोमनानै लोङोबोमोन आरो जोङो ना गोदोनि सम दाबो दाबो बाहायो खोमा सोरबा सोर सोरबा औ माने बेजोंबो मानि उदै गाज्रि जानाया हामो आरो बिनि अनगायैबो जोङो उदै गाज्रि जायोबा खिनाय जायोबा। जोंनावदि गल गल थायोना? जायखौ जोङो गल निमु होनो बेखौबो मानि सेबनानै। लोङोबा मानि जोंनि मानि बे खिनाय बेरामा माने हामो होननानै मिथिदों आरो।
अ। जानो हागौ।
बेनि अनगायैबो आरो माखासे गथ'फोरा दि मा होनो बे सालायावदि माने गुफुर माने दब'खा ना मा जायो बेखौबो फाहामनायनि राहा दंना मिथिंगायाव मोननाय माखासे बे ना माबाजों बिफांनि फिथाय ना हाजोंबा बि खौ माने होयोबा हामो होननानै मिथियो आरो नों मिथियो नामा
मा बिफांनि फिथाइ आंथ बेखौ मिथियाखै गोदोनि आबै आबौमोना बाहायो जानो हागौ आरो ओमफ्राय आङो दानि जुगाव माने माखासे-माखासे बुस्थुफोरा गोमालांनो हमबाय बेनि थाखायनो जों खुगा खुगा गासैखौबो बावबो होलांबाय आरो ओमफ्राय दायो इफोर खौ बांसिनानो आजिखालि मेडिसिन जों दा गलाफोराव बायहैनान गुजुनायानो जा उदै सानाय जा खिनाय जा जोङो गलायाव बायै-बायै गथ'फोरनो डायरेक्ट होनाय जाबायना ओंखायनो बेफोरखौ बारा माबा मिथिलाय लांला आरो
औ मिथिला ओं
ओं नं खिन्थु नंगौ आरो गासैबो जों ओ हाग्रा बंग्रायाव मोननाय जि खुनु बिलाइ फिथाइफोरखौ मा होनो ओ रोदाबाबो बिगुरबाबो जेखौबो जोङो मुलि होननानै बाहायो होननानै आंबो खोनायो खिन्थु आङो गाव एसां बाहायफेराखै आरो जनदिसनि मुलिुखौ बो जस दिस जायो जे
औ जनदिेस जायो औ
औ औ जाय ओं ओं गोमोबो मोननै रोखोमनि
औ गुबुन-गुबुन मोननै मोनथाम दङ औ
ओं गोमो गुफुर इफोरदि होननाय खोनादों आरो ओमफ्राय बे जनदिस जानायाबो थाइजौ बिगुर आरो सिलिखा- सिलिखा बे माबाजे फिथाय
औ
थाइ आरो ओ ओमफाय बिदिनो थाइजौ बिगुर आरो थाइजौनि दंफांनि रोदा ओमफाय गय बिफांनि रोदा बेफोरखौ रुनानैबो मुलि बानायो जन्दिसनिया बेफोरखौ बानायनानै लोंबाबो हामोनो आरो ओं आरो सोर माबा होनो नागिरदोंमोन देेल्लाय फोरमायना हो
मानि जन्दिस जायोबादि जोङो मानि बे जन्दिसखौ जारिनाय समाव मा होनो जोङो मिथिंगानि मिथिंगायाव मोननाय ना जायखौ जोङो दिंखिया होनो दिं खिया जोंनो बे जनदिस बेरामखौ मानि जारिनानै जों होखारनायखौ नुयो नोंगोना?
औ ओं नोंगौ
नुबोदों। बेबायदिनो जोंनि मिथिंगायाव अननाय माखासे मुवाफोरनिफ्रायनो जोङो माखासे बेरामफोरखौ जों सोखानानै लाबोनो हायो आरोना जोङो मा बिदिन्थि मोनबोबाय।
नोंग' जनदिस जारिनाया ओं देलाय बुंलाय लोगोआ बुंग्रो होमबा आं बुंनि आने जन्दिस जारिनाया मोननै मोनथाम खोनानो मोनदों आङो दा लोगोआ जेखौ बुंलांदों बेबो नंगौ खोमा ओमफाय आंनि बाहायनाया आरो बेलेगलाय। ओइ बे दुब्रि हाग्रा थायो जे दुब्रि हाग्रा
औ दुब्रि हा ग्राजोंबो बानायो।
ब्रि हाग्राजों थाव थाव गुबै दै इसे मिक्स खालामनानै बेजोंबो जारियोलाय जन्दिस
औ आं नुनाया माने बे मा होनो दिंखिया बिलाइजोंबो ना जों बेहाय जारिनाय नुदों आरो। जायगा लायो जायगा गुबुन गुबुन रो खोमनि दङ' ना?
ओं नंगौ। नंगौ आरो माबाफोर मिथिबावो ना?
बेजों लोगोसे मानि जोंदि फुजियो सिजौ ना बे सिजौखौबो सिजौनि बिलाइ जोंखोबो मा होनो बेमार हामो होननानै मिथिबोदों आरो जोङो ना औ। माने सिजौ बिलाइ माने औ गुजुनाया माने बारा जाथारोबा हामाबा माने सिजौनि बिलाइखौबो जोङो मेडिसिन हिसाबै बाहायनो हायो होननानै मिथिबोदों आरोना।
औ नंगौ।
औ। बिनि अनगायैबो आरो दंबावो खोमा ना माखासे बेराम हानाय जोंनियाव ना?
दङ गोबां दङ जोङो सानस'नोसो हायाखै।
औ। बिनि अनगायैबो जोङो थालिर ना। थालिर बथा होनोना जेखौ जोङो बेगर थायो ना? बे थालिर खौबो जोङो मानि खिख'नो हायाबा बा खिख'नो हायि जायोना बेखौ माने जायोबा माने बिनिखायनो माने खिबाय थायोबा बे थालिरखौबो जायोबा माने मोजां जायो होननानै जों मिथियो आरोना।
अ सैथो।
आरो लोगोसे बिनि बिबार ना जायखौ जोङो थालिर मैखुन होनो बेखौ जायोबाबो माने माखासे मानि जोंहा देहायाव मोजां आरोना देहानि थाखाय माने जेरै गारायफोर जायोबा माने थाबनो रान नो होनानै जोङो मानि मिथि बोदों आरो। थालिर मैखुन एवनानै जायोबा ओ
आथा गोनां नालाय
औ आथा गोनां आरो गोखाहांना बेनि थाखाय मानि गारायफ्रा थाबनो रानो। बेफोरबायदि होननानै मिथिबोदों आरो।
आरो मोदोमाव बिगुराव माननाय जायोबा जोङो मा होनो निम निम बिलाइआ निम गोखा होनो जे
औ।
औ बेजों बेखौ माने नाफ्लेनानै लाबाबो हामो होननानै होनो आरो औ माने एखौ एवनानै ओ हांगार खालाम गोरानै एवनानै हांगार खालामनानै हांगार खालामना गुन्दै खालामनानै टेमायाव सोना दोननानै माने बेखौनो माननाय जाबाथाय फुनबाय थानांगौ होमबाना माननाया रानलाङो मोदोम बिगुरनि माननाया बिदि होननानैबो बुङो आरो
औ औ जोंनि ओ जोंनि मानि बुहुमाव थानाय मा मिथिंगायाव थानाय बिफां लाइफां बेदर फिथाइफ्रा गासिबो मानि जोंनि थाखाय मेडिसिन आरोना बेखौहाय जोंङो माने गोदोनिफ्रायनो मिथिबोबाय आरो बाहायबो बायबो ना प्रेक्टिकेल हिसाबै ना औ अब्ला जोंङो बि सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै ना एसे यावनो दे।
अ जागोन दे दे। उ।